हेलौ?
थां खोना दोंना?
औ खोनादो नोंथां।
अ नोंथां। आं नोंथां नाव ओ दाउ फोरनि बागै एसे बुंलांनो सान्दों।
औ बुंनो हागोन नोंथां।
औ औ नोंथां नोंथाङाथ' मि नोंथाङाथ' मि मिथिखागौ दाउ फोरा जोंनि एरिया याव गोबां दाउ फोर माने बुहुमाव गोबां दाउ फोर मोननो हायो।
औ नंगौ नोंथां मोनो।
हाग्रानि दाउ आरो न'आवबो फिसि जानाय दाउ। थायो जेरै दा बुंनो थाङोब्ला जों बायदि सिना दाउ जेरै बाथ' दाउ, दाउ खौऔ बायदि सिना नुनो मोननाय जायो। बायदि बायदि थायो ओ बेफोर बायसानो खायसे जेरै दा बिरनो रोंनाय आरो बिरनो रोङि आरो ना आ बेदर जाग्रा। आ आबाद फिथाइ फोर जाग्रा बिदि नुनो मोनो। बिदिनो आरो गासै खौबो जाग्रा बेफोर बायसानो जेरै दा दाउखाया गासै खौबो जायो। आरो जेरै दाउ खौफोरा फिथाइ सामथाय जानानै थांना थायो। बेफोर बाय सानो ओ बेबायदि यानो नोंथां नियाव आं एसे सोंथि सोंनो सानदों जेरै दा जोंनि जोंनि बुहुमाव गोमालांनो हमनाय दाउ फोरनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा मा माया दाउआ गोमालांनो हमदों आरो बांसिन दा मा मा दाउ फोरखौ नुनो मोनो बेफोरखौ नोंथाङा एसे फोरमाय लांनो हागोन नामा?
गोमालांनाय दाउ फोरखौथ' आङो एसेबां गोबाङै जों आं मिथिया नाथाय लेखायाव मोननाय बायदिबा जोङो गोदो यै दद' दाव गोमालायखौ आं मिथिगौ आरो। दद' मोनसे दाउ दंमोन। जाय दाउआ मोनसे बिफांनि फिथाइखौ जाबासो बे फि बिफांया रज'योमोन होननानै जों मिथिनो मोनो। बे फिथाइ बे फिफांखौ जों जोङो बे दाउखौ जोङो गोबाङै फुथारनायनि थाखायनो जोङो बे दाउनि दाउ आबो गोमालांदों आरो बे फिफां आबो जोंनि बेयाव गैला होननानै जों मिथिनो हायो। आरो बेफोर बायदिनो जों गोबां रोखोम जोंनि गामि गाला फोराव गोबां रोखोमनि दाउफोरखौ फुथानायनि थाखाय एबा दाउफोरखौ गावनायनि थाखाय गोबां दाउ फोरानो बेलेग हादराव बिरलां नायखौ जों नुनो मोनो। बेफोर बायदिनो जों गोबां दाउ फोरखौ मोननो हाया। नाथाय आं बेफोरनि मुंफोरखौबो एसेबां मख'नो हानाय नङा बेलायाव बुंनो थांबा नों नोंथां बुंनाय बायदि जोङो गोबां बुहुमावनो गोबां गोबां रोखोमनि दाउखौ मोननो हायो। थाबो बेखौ मिथि जानो हागौ जेरै बिरनो हानाय, बिरनो हायै दाउ होननानै बुङोब्ला जोंनि न'फोराव फिनाय दाउखौबो जोङो बिरनो हाया बेफोर दाव जों मख'नो हायो। जोंनि जेरैबायदि बिदि जोङो आ गोबां बिबांनि आदारफोर होनानै जों फिसिनाय दाउफोर जेरै ब्रयलार दाउफोराबोथ' बेफोरबायदिनो बेफोरो बाराद्राय एसेबां थाबायनोबो हाया नाथाय बिसोरखौ जोङो गावनि फालांगिनि थाखाय गावनि रां खावरिनि थाखाय जों बेफोरखौ मोजाङै फिनायखौ नुनो मोना आरो बेबायदिनो जोंनि माखासे दाउ हदङ बेफोरखौबो जोङो न'नि माइरं एबा माइफोर होनानै जों जाहोनानै फेदेरो जाय जोङो न'आव फिसिनाय दाउ होननानै बुङो बेफोरनि थाखाय जोंहा एक्स्रायै न' लुनायबो जायो जायखौ जोङो दाउ गन्द्रा होननानै बुंनाय जायो। आरो बेफोरखौ जोङो आबार लानांगौ जायो। थिग बेफोरबायदिनो जोङो गुबुन हादराव गुबुन गुबुन रोखोमनि जों दाउखौ नुनो मोनो बेफोरनि दाउखौ जोङो एसेबां बुंनो हाया नाथाय मोनसे दाउ दङ जाय दाउखौबो जोङो मिथियो फिनिक्स होनाय दाउ मोनसे दङ नोंथाङाबो बेखौ मिथिगौ जानो हागौ जाय फिनेक्स दाउआ जोबनोसै एबा थैनोसै समाव गावनि मोदोमाव गासिबो अर खामजोबनानै खामजोबनानै खनसे गोदानै उसिफिनो बे दाउआ
औ औ औ
गोदान उजिफिननाय होननानै बुंनो हायो बे दाउआ गावनि मोदोमाव अर लाजेननानै खामजोबनानै खनसे थैयो आरो बिनिफ्रायनो बेनिफ्रायनो गोदानै जोनोम मोनफिनो आरो बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन हाद राव गुबुन गुबुन रोखोमनि दाउ नुनो मोनो। दाउखौबो जोङो जोंनि जोंनि न'खरावनो फिनाय जायो। आरो दाउसे दाउफोरखौबो बुंनो थाङोबा जोङो बेफोर हाग्रानि दाउफोरखौबो जोंनि न'आव फिसिनायखौ नुनो मोनो जाय दाउआ जोंजों राय्लायनो हायो एबा जोंनि बायदि आ माथो होनानै जोंजों रायदावो जों बेफोर फोरोङो आरो जोङो बेफोरनिफ्राय बेसे रायलायनानै जोङो रंजा खुसिबो गोजोनबो गोजैनबो थानो हायो बेफोरनि जाहोनायनि थाखाय जोङो सेलेखा एबा गोबां फिथाइफोरखौबो होनाय होनाय जायो आरो जोंनि जाग्रा आथिखालाव ओंखारानाय मेथाइ बिस्कुट फोरखौबो जोङो जाहोनाय जायो। आरो बेफोरबायदिनो जोङो गोबां रोखोमनि दाउ बुंनो थांबावोबा जोङो दाउराइ दाउराइखौ जों जोंनि बेफोरबायदि मोनसे माबायावबो जोंना गोलैनाय दङ' जेनेबा जोंनि हारिमुनि मोनसे नामावबो दङ बे दाउराइआबो ओमफाय बे दाउराइया जोबोद समायना जायो जे बिनि गांखौ जोङो जोबोद बिनि गांनि बे कालार थानाय एबा साखा साखा बेफोरजों जोबोद दावउराइखौ जों समायना नुयो। बेफोरबायदिनो आरो बेलेग बेलेग दाउखौ जों मोननो हाबावो। आरो नोंथाङा बे दाउ दाउफोरनि बागै एसे मोजाङै मिथिबावबा आंनि सिगाङाव एसे मोजाङै बुंनो हाबावगोन।
नंगौ नंगौ नोंथां दाउफोरा आरो जेरै दा नोंथाङादि जि बुंलांबाय फिनिक्स दाउ ओ मा बुंदोंमोन बेखौ आं ओरै बारा मोनथियामोन ओ नों थांनिफ्राय आं मोनथिनो मोनबाय ओ जे ओ थैनोसै समाव अ मोदोमाव अर खामो ना मा बुंदोंमोन नोंथाङा?
औ औ खामो।
औ बेखौ आं बारा ओरै मोनथियामोन दिनै मोनथिबाय आरो। जेरै दा बेफोरबायसानो पेंगुइन दाउ पेंगुइन दावफोराबो जेरै दा जोंनि भारतावथ' मोनोना मोना बेखौ बेखौ मिथिया माथो नाथाय आं मोना बायसा मोनदों। पेंगुइन दाउ जोंनिखि मोनाखै औ बिदिनो पेंगुइन दाउआबो ओ मा बुङो बरफ बरफ जाय बरफ जायगायाव थायोसो होननाय खोनादों। बेफोर औ गुसु जायगायाव औ बेफोरबायसानो आरो दानि जुगावथ' ओइ दाउखा दाउखाखौबो आं बारा नुनो मोनला।
औ
आं सानो जे दाउखायाबो एसे गोमालांनो हमबाय सानदों। नंगौना नङा बेखौ मिथिया माने जोंनि गामियाव बारा दै नुनो मोनला। बेफोरबायसानो बाहाय दाउफोरा गोमालांनो हमबाय आरो जेरै दा दाउ सिखार खालामनायनि थाखाय ना मा मानि थाखाय बेफोरखौ बारा मिथिया जेरै दा नोंथाङाबा बुंलांखाबाय जेरै न'आव फिसिनाय दाउ। जों न'आव फिसिनाय दाउआ फिसिनायजों जों मा ओ बाहाय फालांगि जेरै मा नुगोन बेखौ फालांगि खालामो ओेरै दा न' फिसिनानै अर रां आरजियो जेरै न'नि न'नि एसे रां रुफायाव बाहाय हेफाजाब होयो। जेरै आरो बयलार बयलार फार्म खालामनानै जोङो रां खामायनाय नुनो मोनो। बेफोरबायसानो डिस्ट्रिक्टआव। बेफोरखौबो आरो जों। दाउफोरखौबो जानाय नुनो मोनो जेरै दा।
औ।
न'आव फिसिनायफोरखौ आरो हाग्रानि जुनारफोर ओ जुनार ओ दाउफोरखौबो। जेरै दा हाग्रानि जुनारफोर जा ग्रा बुङोब्ला जोङो। बांसिनानो दावब' बेफोरखौ नुनो मोनो। आरो दाथ'। हादि दग्ला दाउ बुङो बेफोरबो ना जायोमोन नाथाय माबोरै एसे गोमालांनो हमबाय बेखौ मिथिला। नोंथाङाबोथ' खोनाबोदों? दि दग्ला नुदो नुदोंबो जानो हागौ औ औ। नोंथाङा बिदिनो बाहाय आरो एसे ओ मा बुंगोन?
हो?
ओ आबाद जाग्राफोर दाउनि बागै एसे बुंनो हागोन नामा जेरै दा आबाद। ओ जेरै ओ आबाद। जाग्रा दाउआ माबायदि। हेफाजाब होयो आरो माबोरै ओ आरो एम्फौ एनला जाग्रा दाउफोरा औ माबोरै हेफाजाब होयो। औ औ नोंथां।
नोंथाङा दहाय जे आंनाव जे सोंथि देरखांदोंमोन नों थाङादि दा बुंदों नोंगौ बियो जोंनि गेजेराव। जोंनि गामि ओनसोलाव गोबां दाउखौ नुनो मोना नाथाय। बेफोर दाउआ गावनि सुबिदा बायदियै जा जायगायाव थानो मोजां मोनो बे जायगायाव थायोदो जायनि थाखाय आङो बे फोर दाउखौ‌ नुहैयो। एसे एसे नुहैयो जायनि थाखाय आङो बे दाउनि गोमानाय बेसेनखौ बारा एसेबां हमनो मोनाखैमोन। बुंनो थाङोबा जोङो दावखौबो। जोंनि बे गुवाहाटि ओनसोलाव जोबोद नुनो मोनो जायनि थाखाय आङो बिनि गोमानायनि बागै आं बुंनो हायाखैमोन नाथाय गामि ओनसोलाव जोबोद दाउ खो जों खम नुनो मोनो बे नोंगौ आरो बेफोरबादिनो सि सिला, सिगुन, आरो ओ हादिदग्ला बेफोरबो गोमादों नोंगौ बाथ्राया। आरो बेफोरबायदिनो ओ नोंथाङा बुंदो जे आबाद जाग्रा आबाद जानायनि बागै बुङोब्ला जोङो ओ सखा दाव सखा दावखौबो मिथिगौ जानो हागौ ओ बेफोरबो आरो दाउथु बायबो दावथुआ जोंनि माइ जायो। माइ आबादफोरखौ खौ जायो बेफोर दाउआ जोंनि माइ खोथिया फोनायफोराव जोबोदै जों बेखौ नेनांगौ जायो मानो होनबाना बिसोरो अबावबा दा आथिखालावथ' जोंनिया दा दैज्लां बोथोर सम नालाय बिसोरो बे बेफोरबायदियाव जोबोद गोबाङैनो फैयो बांसिननानै बिसोरखौ बेलेगथिं आदार जाबसिननाय नुवा बिसोरखौ खोथिया थिलिफोराव एबा खोथिया फोनायफोराव जों थानायखौ नुनो मोनो जायनि थाखाय बिसोरखौ नेनो थाखाय थाखाय जोङो थानांगौ जायो। आरो बुंनो थांबा बेफोरबायदि ओ आबाद जाग्रा होननानै बुंनो थाङोब्ला जोंनि न'नि दावफोराबो जोङो बेफोरबायदि माइफोरखौ जाहैनाय जों नुनो मोनो आरो हांसो हांसोआबो जोंहा जोबोद खहा खालामो बेफोरबायदि हांसोफोरा बोरैबा बेफोरबायदि खोथिया फोनाय थिलियाव हाबहैफ्लांनांगौबा जोंहा बेहाय गरसेबो माइखौनो मोन्नो मोना। आरो खोथियाखौबो जों रज'नायखौ नुनो मोना। जाजोबनाय जायो नालाय आरो बेबायदिनो गोमानायनि दाउ गोमानायनि बागै बुंबावोबा जोंहा बेबायदिनो बादालिखौ बुंनो हायो बादालियाबो जोंनि गामियाव गैया नाथाय सोहोर सोहोर एबा टाउन ओनसोलाव दङ'। जेरैबायदि बेफोरखौ जोङो गुवाहटियाव गोबां रो रोखोमनि मोननो हायो ओ आरो बेफोरबायदिनो जोङो एम्फौ एनला जायो होननानै। बुंब्ला एम्फौ एनलानि बागै जों बुंब्ला। दाउस्रि दाउस्रियाबो। जोंना गोबां रोखोमनि। बेफोरबायदि एम्फौ एनलाखौ जायो आरो इदिनो जे जुलि दाउ एखौबो नोंथाङा मिथिखौ जाद। नो हागौ जाय जे जुलिया गोद गोस। नारिखल बिफांफोराव इफोरबायदि थालाबायो बेफोरबायदि दाउआबो एम्फौ जायो गोबां गोबां रोखोम दाउफोरानो। गोबां गोबां बेलेक बेलेक। ओ थाजा जानानै एबा गावसिनि आदारखौ जायो ओ। नोंथां।
नोंथाङा ओ नोंथाङा। आ।
बुंनो हागोन नोंथाङा मा बुंनो सा। थान्द।
जागोन दे नोंथां समाबो जालायबाय जोंना। नोंथांनिफ्रायसा मोनथिनो लागा। मोनथिबाय ओ आरो बेखिनियावनो दोनथनोसै नामा नोंथां।
अ जायो नोंथां।
औ -औ नोंथां दे होमबा गोजोन्थों औ।